आ
खुलुमबाय नोंथां।
ओं खुलुमबाय नाथां ह ।
नोंथाङा दायो ओरैनो औ खोनादों नोंथाङा दायो ओरैनो मा खालामबाय दङ?
आङो नै ओरैनो जाखांनानै जिरना दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां ।
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै
ओं ओं जागोन नोंथां।
गिबियावनो नोंथाङा फंनैसो बुंनानै होग्रोदो ।
अ जागोन दे नोंथां। जोङो बर'फोरा गोदो गोदाय आजै आजौ समनिफ्रायनो माने जोङो आखाइ आखाइजोंनो दानाय लुनायखौ माने गावबा गावनो बानना गानबाय थानाय जादों आरोना जेरै दख खना गामसा आर'नाइ इदिनो बायदि बायदि आरो ना। जेरै बिसना बग्रा इदिनो जोमग्रा बेफोरखौ माने जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मुवा बेसाद फोरखौनो जगार बानायनानै जों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बैफोरखौ दानानै गानबोदों जोमबोदों बेबायदिनो जेरै
आगर आखाइफोरखौ जोङो मिथिंगायाव नुनाय बायदिसिना मिथिंगानि महर जेरै दाउ बिरनाय, फारौ मेगन बिदिनो हाजो आगर, दिंखिया आगर बायदि फोरखौ जोङो बेफोरखौ सान खांनानै एरखांना गानबोदों आरो ना ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय जोङो खुन्दुाव होनाय गाब जेरै गोजा गोथां गोमो बायदि गाबफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय फिथाइ साम थाय बिलाइ बायदिफोरनिफ्रायनो जोङो बुथुमनानै गाबखौ गाहोनाय जादों आरो खुन्दुं दिहुननायाव जों इन्दि फिथोबनि फ्राय बिदिनो रुनाय बायदि रुनानै बिदिनो थावख्रि लुनाय खालामनाय सोंनाय बायदि बिदिनो खालामनानै दानानै गानबाय थादों आरो । आरो बिनि बेबायदिनो दख'ना दादों, जोमग्रा दादों, आर'नाय दादों आर'नायाथ' जोंहा बहुद मुंदांखा नङा होमबा नोंथां आरो बिनि अनगायैबो मुंदांखाया जाबाय जोंना दख'ना दख'नानि बिथोराव जों गोबां रोखोम दख'ना दङ सालामाथा दङ बिदिनो फारौ मेगन खासि हाथाइ बायदि बायदि आगरनि मुं एरखांनानै जों बैफोरबायदि जिखौ गान्नाय जायो आरो ना
नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो हौवाफोरनि गानग्रा गामसा बेफोरबो जोङो गावब गावनो न'आव दानानै गाननाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव जों बैफोरखौ न' न'आव दानायखौ बारा नुनो मोननाय जाला आरो ना जोङो बैफोरखौ दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो मा नांगोन हिसानसालि नांग्रोगोन गोदो गोदायनि दिनाव जोङो बयनिबो बर'फोरनि न'खर न'खर जों हिसानसालिया थायोमोन आरोना नाथाय दानि जुगाव जोङो बैफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जाला गोदोनि दिनाव जाय मानसिया जि दानो रोङा जाय हिनजाव मानसिया सिख्लाया जि दानो रोङा बैफोरबायाददि मानसिया हाबा जानोबो गोब्राब होननानै जों मिथियोमोन आरो ना बेनिखायनो बयबो आइजो माहारियानो गोदो गोदाय जि दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखा रावबो फेजेननो हायामोन आरो बिसोरो जेरावबो थांना स सोलोंनाया मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै बिसोरो बायदि गाब गानानै इसोर जिफोरखौ दानानै लायोमोन आरो आरो जों खोनायोमोन गोदोनि समाव दावहा नांनो थांनाय समाव जोङो गोदोनि समाव जोङो हर सेयावनो दानानै हरनायखौ जों खोनानो मोन्दोंमोन जोंथ' नुवाखैबो जाहैबाय नङा होमबा नों थां ओं आरो बिनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय होनोबा जोङो आखायाव गानग्रा खोमायाव गानग्रा बिदिनो गन्थङाव गानग्रा बायदिनि खोथाखौबो रायखांनो हायोना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ बिनि गेजेराव जोङो खोमायाव गानग्रा होनना बुङोबा खेरा जाबस्रिं थालम लरा बायदि बायदिनि मुंखौ मख'नो हायो आरोोना जोङो बै समाव बैफोरखौ जोङो खोमायाव गानोमोन नाथाय दानि जुगाव जों बैफोर गाननायखौ नुनो मोनला आरो जेरै गन्थं गानग्रा गहैनि मुंफोरा जाबाय गन्थंनि बालि ना खााफुल बौला बौलाखौ नोंथाङा सिनायगोन ना सिनाया
आंथ' नुफेराखै नोंथां बंलाखौ
अ जोंबो बिजाबावसो फरायनो मोनदों होनबाबो जोंबो नुफैनाय जायाखैना आरो बिनि उनाव जों गोदोोनायाव गानग्रा गहिनाफोरनि मुङा जाबाय चन्द्रहार बिसाहार बायदि बायदि आरो आखाइयाव जों गानो आसान मुति बाला हासान आस्थाम बायदि बायदि गहेनाफोरखौ जों गानोमोन आरो बैफोरो जोंनि बर'फोरनि गानग्रा जोमग्रायाव गोलैयो नङा होमबाना नोंथां बिदिनो जों आथिखालाव बैफोरबायदि बुस्थुखौ नुनो मोननो थांलिया आरो गोदोनि समाव बैफोरखौ गैयाबानो जोङो निखावरि एबा जानो गैया होननानै मि दोंमोन आइजोफोरा गानाबा जों बै आइजोफोरखौ रान्दि होननानै मि मिथिनो मोनोमोन बैफोरबायदिखौ जोङो बिजाबाव नुनो मोनो आरो नाथाय बैफोर फोथायनायखौ जों दानि जुगाव नुनो मोनो आरो गोदोनि समाव जाय मानसि जोंगा मागा सना गहेना रुपाखौ गानो बा जि दख'ना गानो बैफोरखौ गोदान गोदान गाननायखौ जोङो जानो गोनां धोनि मानसि होनना सानोमोन आरो ना
नंगौ नोंथां
गोदोनि दिनाव जोङो बिहामजो बायसिना लाबोयोब्ला बिदिनो न'खराव जोङो बैफोरनो गोबां गहेना पाति होनो गोनां जायोमोन आरोना होनो हायाबा जों बैफोरखौ जानो गैया दुख थिया होननानै मिथिनाय जायोमोन आरो बेफोरबायदिनो जो जोङो दिनैसिमाव बैफोर गाननाय गहिना पाटि आरो गानग्रा जोमग्रा जि फोरखौ गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां गोदो जों जि बुस्थुखौ बाहायोमोन बेफोर बुस्थुखौ जों आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोनलिया जेरै हिसानसालि जोंनि बर'फोरनि न'खराव नायोब्ला आथिखाल मुगायाव जों हिसानसालिखौनो बांसिनना नुनो मोननाय जाला नङा होमबा
नोंगौ नोंगौ
बेनि अनगायैबो जोङो खुर कुरि सना गाननाय खौ आ बायदिफोरा जोंनो गोमानानै थांनो हमसै जों बैफोरखौ बोखांफिनोबा जों गोदोनि बायदि न'खर न'खर खरमा खालामनांगोन जि दानांगोन इन्दि लुनांगोन थावख्रि लुनायखौबो जों आथिखालाव बारा नुनो मोना बिनि अनगायैबो जों खुरखुरि सना गाननाय बौला गाननाय इदिनो आसान बालि बायदिसिना आसानफोर गहेना फाथिफोरखौ गाननायफोरखौ नुनो मोना आरो बेनिखायनो जोङो आथिखाल आथिखाल मुगासिमाव जों बैफोर गान्नाय जोमनायखौ गोबोर सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथाङाबो बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा दानि एसे आगोलाव बुंलांनाय गासैबो खोथायानो थार गिबियाव बुंनो थाङोमोनब्ला गासै न'खरावबो गावब गाव गाननाय जोमनाय बायदिसिनाखौ न'आवनो हिसानसालियाव दानानै लायोमोन जेरैबायदि नोंथाङानो आगोलाव बुंलांखानाय जेरै हिनजावसाफोरा दानो लुनो रोङाब्ला हिनजावसाफोर एबा आइजो जो माहारिखौ आवलुरि एबा जाम्बि होननानै सानोमोन आरो हाबा जानायावबो गोब्राब जायोमोन
औ औ
आइजो माहारिया न'खराव गोनां जानाय जेरैबायदि रांखावरियावबो गावसोर जि जोम दानानै बेफोरखौ बेफार फालांगि हिसाबगिरि फाननानै। रांखावरि खामायनायाव एबा न'खर सुंस'नायाव हेफाजाब खालामोमोन।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो हौवासाफोरनि गाननाय जेरैबायदि। गामसा आरो गोजां बोथोराव जोमनो थाखाय। ओ हिसिमा बायदि उल जिखौ न'आवनो दानानै लायोमोन। आरो गोदोनि दिनावथ' दानि मुगानि बायदि बिसना बग्राफोर गैयामोन। बेनिखायनो न'आवनो। दानानै लायोमोन गोदोनि दिनाव दानि बायदि। जों बाजाराव खुन्दुं बायदिसिनाखौ बायनानै गोरलैयैनो मोननो हायो। नाथाय गोदोनि दिनाव जों। खुन्दुं बायदिसिनाखौबो इन्दि फिथाइनिफ्राय थावख्रि लुनानैसो गावबा गाव। न'आव बानायनो गोनां जायोमोन।
औ औ नोंगौ नोंथां।
गोदोनि खुन्दुंफोराव जों गाबहोनो थाखाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय। बायदिसिना फिथाइ जेरैबायदि। जों खान्थाल बिलाइ आरो खान्थाल मादानिफ्रायबो जोङो गोमो गाबखौ दिहुनोमोन आरो गोसोम गाब बायदिसिनाखौ जों फावरा बिलाइ एबा। सेलेखा फिथाइखौ देग्लिनानै बेखौ जों रुनानै गोसोम गाब दिहुननो हायोमोन।
औ नोंगौ नोंथां।
गोदोनि आइजोफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनाय। बायदिसिना हाबायाव जोबोर आखा फाखामोन। जेरैबायदि हिनजावफोरनि गानग्रा जि दख'ना। आथिखालाव बेफोरबायदि। दख'नाखौ जों बाजारफोराव बायनो थाङोब्ला गोबां रां। होनानै बायनांगौ जायो नोंथांङाथ' मिथिखायो जानांगौ। जेरैबायदि। आथिखालाव इन्दि इन्दिजों दानाय दख'ना एबा जोमग्राया। जोबोर बेसेन गोसा जानानै फैदों।
औ नोंगौ नोंथां।
आरो बेनि अनगायैबो गोदोनि दिनाव हिनजाव गोदाननो गाननो थाखाय। दख'ना थावसि बायदिसिनाखौ न'आवनो दानानै गानोमोन। आरो आइजोफोरा मिथिंगायाव नुनाय बायदिसिना बिबार। जेरैबायदि फारौ मेगन दिंखिया बिलाइ। थाइगिर बिबार बायदिसिनानि आगर एरफबनानै। दखनाखौ गाव जि गोसो आगर एरनो एरनानै। समायना महर होनानै गानोमोन। नाथाय आथिखालाव बुंनो थाङोब्ला जों। माखासे आइजो माहारियानो दानाय लुनायनि फारसे। गोबां मिथि रोंला।
औ नोंगौ।
गोदोनि आइजोफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला दानाय लुनायाव। मा आगजुखौ नांगौ बेफोरनि बागै रोखा रोखा बुंनानै। होनो रोंगौमोन नाथाय जों दिनै खायसे आयजोनियाव सोंहैब्ला। जि दानायाव माबे आगजुखौ नांगौ। बिनि बागै रोखायै खोन्थानो रोंला।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा आरो फंनैसो बुंबावनो हागोन नामा
बेनि सोमोन्दै ना
औ
औ औ नंगौ नोंथां जों आथिखाल मुगायाव नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदि जोङो बर' न'खरफोरनि आइजोफोरनाव सोङोब्ला आइजो माहारिनि अनगायै जोंनि हौवाफोरनाव सोङोब्लाबो जोङो जि दानायाव नांगौ मुवा बेसाद मा मा आगजुखौ नांगौ जों बै फोरनि मुंखौ सोङोब्ला जोङो रोखायै मिथिनो मोना गुबुनखौ बाथो जोंनो दानो आंनाव सोङोबा आंबो बै जि दानायनि बागै बारा डिटेल्सखौ होजोबनो हानाय नङा नोंथां मानो होनोबा बैहाय गोबां फिसा फिसा बायदि बेसादफोरखौ नांगौ जायो
नंगौ
बेसादारि हारिमुखौ मानोना बैफोरखौ जों दिनैसिम मोनजोबनो हायाै मुंफोरखौ मोनजोबनो हायाखै मुंफोरखौ मोनदोंबाबो जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलाव बैफोरनि मुंखौ गुबुन गुबुन बुंनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो रुजुनानै नायब्ला बैफोरखौ मिलायनाय नुवा आरो माखौ माखौबा
नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथां समाबो जाना फैबाय दिनैनि ओ सावरायनाय आयदाखौ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों
ओ जागोन नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों ओ जागोन ओ जागोन दे गोजोनथों